अ औ खोनादों दा आंनि माथो खौबो? अ अ अ होमबा नोंथां दिनै जोंङो रायलाय ओ बेरायनायनि बागैनो सावरायलायनोसै ना?
अ अ दे नोंथां रायलाय जायो
अ अ नोंथांङा ओरैनो बेरायनायफोरखौ मोजां मोनो ना मोना?
मोजां मोनो बेरायनायफोरखौ
औ ओरैनो बेरायनो थांनायाव जोंङो मा लाब जायो जेनेबा बेरायनानै नोंनिबा
उमह बेरायनो थांब्लाना बेरायनो थांबा ओ जोंनिया माइन्दफोराबो फ्रेस जायो ओमफ्राय जोंङो गावनो कनफिडेन्स मोनो गुबुनजों रायज्लायनानै जों गावनो कनफिदेन्स मोनो आरो जेनेबा उमह ओमफ्राय जोंनिया माइनफ्रावबो माइफ्राबो फ्रेस जायो आरो जाबो जाहाबो मोजां मोजां नुयो बेबायदिनो आरो
औ ओरैनो नोंथांङा दिनैसिम आंथ' जोबोद मोजां मोनो बेरायनानै ओरैनो गोदान गोदान जायगा नुनो मोनो गोबां बाथ्रा मोनसिबियो जि जायगायाव थांङो
औ
जोबोद मोजां मोनो आरो ओरैनो नोंथांङा दिनैसिम मा मा जायगा बेरायफेरखो?
उमह आंथ' ओरैनो मेघालयआव खनसे थांबाय बेनिफ्राय ओ कलेज निफ्राय उमह डिमापुराव थांबाय आरो खोनसे
औ औ ओरैनो शिलंङाव मा समाव थांदोंमोन गोलोम बोथोराव ना गोजां बोथोराव?
जोंङो एसे गोलोम बोथोरावनो थांदोंमोन दे।
अ औ मोजां मोन ना? जेनेबा
उम ओं मोजां मोजांङानो जायो जोंनियाव जिमान गरम जायो ओजाथ'माने इमान बारा गरम जाबां नागिर बांङाय दसे दसेनि उनावनो अखा थायफ्रिहां सान्दुं दुंहां जायो आरो ओजानि बारहावायाबो जोबोर मोजां आरो
ओं ओं ओं
बहुत, मोजां, !
ओम
बिफां लाइफांथ' बहुदआनो मोजां एकदम थांनानै बहुत मोजां मोनो आरो
उम उम उम औ नंगौ ओरैनो मा मा नुबोनानै नोंथांंङा गोमोहाब बोखो शिलंङाव
उमह जोंङो सेरापुन्जियाव थांदोंमोन इनिफ्रायो बांङाय एसे गोबाव जानाय गोबाव जोबाय नालाय माबाफोरखौबो जागा ' फोरखौबो एसे बावगारबाय आरो
ओं ओं
बहुद मोजां आरो फोरमायनो हाया आरो बे बा बोरै मोजां फोरमायनो हाया हा
औ नंगौ नंगौ औ गावनि गोसोआसो मोनथिगौ
औ बे नोंथांङा बहाबा थांफेरदों जां मबाफोर बेरायनो थांदों ना?
थांदों ओरै भुटान शिलं गुवाहाटि ओरैनो दाथ बाक्सायाव पिकनिक स्पटफोर मिथिगौ जानो हानाय नोंथांङा? दारागाव सकि दैजिमा
उम
बेफोराव थांदों आरो जोबोद मोजां जायगाया नायनो।
ओम मोजां ना? आंबो थांनो थांनो सान्दों थांनो नो समानो सोलाबाखै र'।
अ फै फै नोंथां दारागाव आव जोबोद मोजां दारागावाबो औवबो सकियाबो।
अ नंगौ दे एनिफ्रायो नोंथाङा जे भुटानाव थां दों भुटाना जेनेबा बोरै? थांनानै नोंथाङा माबोरै मोनदों एसे फोरमायना होलाय?
औ भुटानखौथ' बुंनो थाङोब्ला आं बिसोरनि न'खौ समायनासिन नुदों आरो जायगायाबो जोबोद साब सिखोन आरोना माने जोंनि जों रुजु रुजुयोबा बिसोरना जोबोद साफ्फा समायना आरो जोबोद बुरजा बिबार गायो। न'खौ साखोन सिखोन लाखियो आरो ननि डिजाइन फोरानो आलादाखा आरो इसोरना।
ओ।
माने माबा मोनसे गुबुन जायगा माने माने ओ बाहेराव थांनाय बायदि मोनलायो आरो माने।
औ औ इण्डिया नि बाहेरानो जायो
औ इण्डियानि बाहेरानो जायो थेवाबो माने भुत भुटानावदि दं' इफोरबायदि माने साननाय फैया आरो ओम
इसिनि न' बानायनाय डिजाइनफ्राबो आखाइजोंनो बानायोमोन जां आंबो खनसे हाब नो मोनदों मोनलै ऐ थिंयालि ओ माबाथिं पिकनिक जानो थांनानै ओइथिं ओ मा बुङो मानसिफ्रा दै बहुद थाङोमोन इथिंखालि
औ औ।
हाबैनानै
औ ओं मोजां ओं औ औ आरो जा नामल्बां दं।
अ।
ओं जोबोद समायना। ओरैनो इसोरनि जानायफोरखौ बुङोब्ला जानायाबो मोजाङानो बांसिन रुनाय जायो आरो बिसिनि जानिया ओं इदि जोंनि बाय दि जों जेरै जोंनि गामियाव जानाय जायो बेफोरबायदि नुवाखै आं बिसोरनियाव। औ ओरैनो नोंथाङा ओ शिलं'आव थांनायाव मा मा बुस्थु जाबोनो मोननाय?
ओरैनोथ' जोङो थाबायनो थांनाया इमान बुस्थु लांफाखादों माने जोंफोरो। लांफा खादो इनिफ्रायो ओ मम' सम' जाना फैदो आरो। बाखि इमान हटेलफोराव हाबा खै माने इसिनथिं जानायफोरा मोजाङानो थेवब्लाबो गुबुन बेलेग माबा माबि संलायो होनना बुंलायनायखाय जों थारमाने इमान जायाखै आरो। ओरैनो मम'औ मम' सम' जाना फैदो आइसक्रिम साइसक्रिम। बेफोरखौ जाना फैबाय आरो ।
ओरैनो ओ नोंथाङा जुखाम जाबोना जाबोदिया?
जुखाम अ औ जुखाम जाबोदो। लामायाव जुखाम जाबोदो।
उम जुखामखौनो मानसिफोरा शिलंआव मुंदांखासिं होनना मोनथिसिनगौ थां जानायाव ना?
उम बेसेनाबो बांद्राय बिसिनिया।
औ औ औ जोंजों रुजुब्ला बांद्राय औ।
खिनथु जानायाव गोथाव आरो।
उम उम ओरैनो नोंथांमोननि कि दा मा फिथाइनि आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथिं जोंनिथिंथ' दा बायदिसिना आबाद मावनाय जायो जोंनिथिं जोंनि ओ माने फोथारावनो दा उ उ मोनसे फेमिलि जेमे बिजनेस खालामदो आरो ड्रेगन फ्रुटनि थायदोबो आरो जेनेबा बेनिफ्रायथ' जोंनि खाथि खालायमोन फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामा फिथाइ सामथाइनि आबाद मे नुवाखै आरो जोंनि खाथि खालायाव माने बाहेराव थांबासो नुयो जुखामखौनो नुयो बांसिननानै इनिफ्राय थालिर थालि बिफांफोरखौबो नेुयो बै नोंसिनि थिंलाय नोंसि
जोंनि किजाथ' जागनखौनो नुयो आं बांसिन फ्राय नारेंखलनि आबादबो नुदों
अ।
उ। ओरैनोथ' माखासे ओ आफपेलफोराथ' जोंनि जायगाखै थायनायान नो जोबोद खम आरो आबादखौ मावबाबो माने जाया।
औ माने मा बुङो आरो थान्दा बोथोरावसो जायो जां थान्दा जायगायाव
इफोरखि जायो आर
औ औ नंगौ दे।
ओं ओमफ्राय नोंथाङा औ मा बुस्थु मा माखौ नुना गोमो हाबबोखो जेनेबा ओ डिमापुर थांनायाव?
डिमापुराव जोंनि बायखोन्दा जे नेरसोन दोङो ना ए बे ओ अन्थाइजों दाना दोननाया बेफोरो बहुद गोमोहाबनाय आरो।
ओं।
इनिफ्रायो
आरो लोगोफोरजों थांदोंमोन जानांगौ ओंओ औ औ औ लोगोफोरजों थांबाथ' आरो ओ गोसोआ जोबोद मोजांआनो मोनखायो रंजानाया बारा जायोना। औ। उ।
ओमफ्राय दा नोंथाङा मा खालामबा दङ?
आं ओरैनो गरमाव दा फांखआव जिरायनानै दं। फांखा गाहायाव।
बो देनजार
औ औ।
नोंथांलाहा ओरैनो ओ मायबाफोर आबाद खालामो ना जेनेबा ओ फिथाइ सामथाइनि?
फिथाइ सामथायाइनिथ' आबाद खालामनाय जाया नाथाय माइनि आबाद खालामनाय जायो। औ उ। नोंथांमोननिखै ओरैनो मा मा माइनि आबाद खालामनाय नुयो नोंथाङा?
जोंनियाथ' रनजित मोनसे जाबाय रन्जित बाहादुर ओमफाय माइब्रा जोसा बेनो मेन आरो जोंनिया आरो बेलेग बेलेग खामानि जोंनिया बेलेग
औ ओरैनो माइब्रा गोसोमखौथ' नुफेर खोमा ना बांद्राय
माइब्रा गोसोम नुफेरा खिन्थु दा बाङाय बाङाय माइब्रा गोसोमाबो जौगानो हमबाय आरो जोंनिथिं
औ औ औ नंगौ
जोंहानो थांनाय बोसोराव गायदोंमोन माइब्रा गोसोम खिन्थु ओ बिनि फला जोबोद खम आरो
ओं।
माइब्रा गोसोमनिया जिमान मोनो बेलेग गुबुन माइखौ इमान खम एसे माबा जायो दामाबो एसे बां बांद्रायनो माइब्रा गोसोम ना
औ औ औ औ
ओरैनो नोंथाङा औ दे बुं नोंथां
दे फोरमाय
अ नोंथाङा दे बुंलाय।
ओरैनो नोंथांमोनथिं मा मा माइ गायो?
ओरैनो जोंनिखिथ' बांसिन गायनाया रन्जित बाहादुर ओमफ्राय जोसा बि खिन्थुआल' गायजायो दे बेफोर माइब्रा गोसोमफोरखौ आङो खाथि खालायाव गायनाय नुवाखै दे
अ ओमफ्राय माइब्रा माइब्रा गुफुरखौलाय?
माइब्रा गुफुरखौबो जोबोद खम खोनायो ओमफ्राय खम गायनायखो खोनायो
औ,
माने मागो दमासिफोराव माइब्राफोरा एसे बेसेना बांद्राय जायो नालाय बेनिखायनो एसे एनै न' जानोखौ आन्था गायना लायो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ औ नंगौ नंगौ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा सोंनो नागिरदोंमोन आंखौ?
अ' नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायनो दाबो गोसो जानानै दं जेनेबा? नोङो गोदोनिफ्रायनो आं बे जायगायाव थांगोन ना गोसोआ मा अबे जायगायाव दं दा?
आङो ना!
थांनो लुबैनाय जायगायाव
थांनो लुगैनाय जायगाथ' आं गोजाननिफ्रायनो सिलंआवनो थांनो लुगैदोंमोन? दा मोनबायबो दिसन। नाथाय दाबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो लुुबैयोयो आरो मबाइलफोराव जे नुवा होमबा जायागा एकदम थांनो लुबैयो खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो थांनोनो मोननाया एसे गोब्राब जाना दं आंनिहा रांखावरिबो एसे औ सम होनबा नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथि खोथाफोरखौ मोनथि मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ आं गोजोन्थों। औ औ दे दे औ ‌।